औ खोनादोंनाा नोंथां औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बरफ फोरनि दोरों आरो ओंख्रिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना आंनो
औ औ औ सम होनो हागोन नोंथां।
औ औ जों दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जों बर'फोरा खारै ओंख्रि बेखौनो जायो नङा होमबा।
औ नंगौ।
जेरै खुमब्रानि अनला बिदिनो सबाइ खारै बिदिनो जोङो थाइगिर थाइगिरफोरनि अनला नङा होमबा नारजिजों अमाजों आरो बिदिनो खुमब्राखौ जोङो हांसो दाउजों जायोब्ला जोबोर गोथाव होननानै जोंङो बोराय बुरैफ्रा हांसो बेदरजों अनला माने खुमब्राखौ बांसिन जायो नागिरो आरो। जोंनि बुरि गाहेलाफोरा औ बिदिनो जोङो बर'फोरा गोबां ओंख्रिखौ जों जायो जेरै दायोथ' दैज्लां बोथोर जोङो मैथाखौ जायो नङा होमबा मैथाखौ जेरै दुब्लि फोथारनिफ्राय ना लाबोनानै बा अमा बेदरजों बिदिनो जोङो नाजों जायोब्ला बांसिन गोथाव जायो आरो बे होमा जायखौ मैथा गोखै होननानै बुङो जखौ नङा होमबा। आरो बिदिनो जों बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जाबावो जेरै अनला जायो होनब्ला जोङो बै थालिर मैख थालिर जायखौ जों थालिर फस्ला होननानै बुङो नङा होमबा नोंथा। बेखौ जोङो थालिर फस्लानिफ्रायबो जोङो अनला जायो। आरो जों अनलाखौ बोरै जायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन बिनिफ्राय जोङो बेखौ। दिंखि नङाब्ला जोङो बेखौ रुरालाव उवालाव बा बेखौ देनानै लानांगौ आरो आथिखालावथ' जोङो मिचिन जों बानायनाय। जायखौ जों मिक्सार मेसिनजोंबो जोङो देना लानायखौ जोङो नुयो। बे गुन्द्रिखौ नङा होमबा नोंथां। बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ जोङो नों माजों जागोन नों थाइगिर जों जायोब्ला नों थाइगिरखौ मोजाङै नोङो। रुग्रोनानै बा एवनानै जोङो लाग्रोनांगोन। बेयाव नांगौ रोखोम संख्रि होनांगोन बेनिफ्राय बेखौ जोङो गोदौ होनानै। नोङो दै बुरजा होना लानांगोन बेनिफ्राय नोङो। अन गुन्दैखौ नोङो फ्रि फ्रि आखाइजोंनो सारनानै होनांगोन आरो।
औ।
बेनिफ्राय नोङो खारौजों बेखौ एरनानै होनांगोन बेनिफ्राय नोङो आरो नोङो बेदरफोरजों जानो गोसो दङब्ला नोंथाङा गिबियावनो बेदरखौ एसे मोनहाबनाय रखम एवफ्रामनानै लानांगोन आरो बेदराव जि नांगौ संख्रि बानलु बिदिनो नोङो सामब्राम पियासफोरखौ जेसेबां हायो नोंनि गोसो मथे होनानै नों लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बे मोनहाबनानै बा एसे मोन हाबनाय बेदरखौ नोङो बै अनलाया गोदौनायाव होनो हायो आरो बिदि होलानानै जायोबा जों बर'फ्रा गोबां गोथाव मोनो आरो जों बर'फ्रा आथिखालाव जोङो थावनि माने खारैनि अनगायैबो गोबां थावखौ बांसिन जायो। अनलाजोंबो जेनेबा थाव ओंख्रिखौ जोङो जानायखौ नुयो आरो नोंथां। ओ नोंथांमोननि साइदआवहाय बै खारै अनलाखौ बोरैहाय सङो आरो। मा मा ओंख्रिजों खारै जायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय।
औ जोंनि ओनसोलावहाय अनला खारैखौ माबायदि जायो होननानै बुङोब्ला। नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेसेबां खारै ओंख्रिखौ बिदिनो संना जायो आरोना बिदिनो बिदिनो खारै ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौहाय गिबियावनो माइरंखौ सुग्रुनानै लानांगोन आरो बेनि उनाव ओ माइरंखौ। दिंखि बा मिक्साराव जोङो गुन्दै खालामनानै लानांगौ आरो। बिदिनो गुन्दै खालामनायनि उनाव जेब्ला दैया एसे गोदौवो अब्ला बे बेखौ बे गुन्दै खालामनाय माइरंखौ दैयाव गारसोमनानै हरनांगौ आरो। आरो बेजों जुदि अमा बेदर बा दाउ बेदर जायोब्लाथाय
औ
जानोब्लाथाय बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन बेदरखौ बेनि उनाव बे एवफ्रामनाय बेदरखौ बे अनला खारैयाव होसनना हरनांगौ आरो।
औ।
बिदिनो जोंहा बुंनो थांबावोब्ला। बे अनला ओंख्रियाव खारैया गोनांथार आरो खारैखौ जों माजों जों बानायो होनना बुङोब्ला ओ खारैखौ थालिर बिफांजों बानायनाय जायो आरो ना नोंथां ओ थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानस'नानै लाग्रोनांगोन सस'नानै बेखौ फिसा फिसा जिरनानै लानांगोन आरो जिरनानै बेखौ ओ फोराननांगोन आरो सान्दुङाव
औ
सान्दुं
औ
नाथाय बेखौ ज' खालामनानै ओ बाहायनाय जायो आरो बेखौ ओ बबेबा मोनसे दो बा माबा मोनसे आइजेंफोरावहाय ओ सरनानै बिदिनो खारैखौ बानायनाय जायो आरो बिदिनो ओ खारै
औ
औ
जों सबायजों साम'फोर ओंख्रि संब्लाबो खौ जोङो बायनानैबो लाबोजायो आरो